हेलौ ओ नोंथां ओ आं आंङो गय बायनायनि बागै एसे फोरमायना हरलाय।
अ गय गायनायनि बागाय
औ
ओमफफ्राय नोंथां खबरा बोरै?
खबराथ' मोजांङानो आंना अ नोंथांनालाय?
आंनाबो एसे मोजांङानो नोंथां। ओमफाय गय बायनायनि बागै
गय गय गायनायनि बागैथ' नोंथां आं बारा मोजां मोनथिया आरोना गाय गायफेरनायालाय गायनायालाय गायबाय आरो। ना गोबांङानो गायबाय नोंथांमोना खै बिगासो गायगोन बायदि
जोंहाथ' ओरैनो एसिबां हाबो गैया ओ देर बिगासो जागोन। दा
होमबा नोंथांङा खोनासंलांदो आं फोरमायनोसै। गय गायनायाव मा मा नांगौ मा मा खालामनांगौ बेखौ खोनासंनो दा आरोना थां होनोमबा गय गायनाय होनोबाथ' फार्स्टआवनो हाग्राफोर दंबाथ' हाग्रा फोरखौ दानस्र'ना लानांगौ आरो ना नोंथां।
औ
बेनिफ्राय आरो मा होनो? गय नोंनाव गय फुलि गय फुलिखौ दंबा माने जावखुनानै गायनांगौ आरो ना नोंथां। माने बेखौ नों गैयाबा बायनानैबो लायनो हायो आरोना नोंथां ओमफाय आरो ओ नों नोंङो गय फिथाइ बायनानैबो जावनानै जावैनो हायो आरोना। बेनिफ्राय मा होनो गय माबाखौ बिदिनो गय फुलि नों जावायबाथाय बिदिनो नै थाम बोसोरसो नेनांगौ आरो। नेनांगौ नोंथां
औ
ओमफाय गय फुलिखौ जावनो गायनो होनबाथ' नों हालौवनाबो गायजायो नोंथां आरो हालौवा हालासिनोबो गायजायो माने हालौवना गायबाथाय हाया गुरै जायोना। हालेवना गायबाथाय माने बिदिनो बोथोर लानानैसो बोथोर गायनांगौ आरो ना नोंथां बिदिनो बैसाग मास बैसागु बैसागुनि एसे सिगांङावबो गायजायो नोंथां आरो बैसागुनि उनावबो गायजायो। ओमफफ्राय आरो बिनि उनावथ' गरम बोथोर सोफैसिगोन ना नोंथां गरम बोथोराव गायबाथाय माने गया थैनायनि सान्साव थायो आरो ना नोंथां। माने अखाबो माबा जायोना अखाबो सान्दुं बिराद जायोना नोंथां। ओंखायनो एसे माबा जायो आरो ना। ओमफ्राय गयखौ गायनोबाथ नोंनाव गोबोरखि हासार दंबा गोबोरखि हासार होजायो आरो ना नोंथां आरो गयखौ गयखौ गायनोबाथ मा होनो
हा हाखर जावै जावै गायनांगौ आरो ना नोंथां।
औ
बिदिनो स्नि बा गु दाइन बिदि गोजान गोजान गायनांगौ आरो ना नङाबा गया माने फिथाइ थायनायाव एसे खस्थ' जायो आरोना नोंथां। बिदिनो गयखौ गायबाथाय गयाव दंनाया दं नोंथां फैसायालाय मोना आरोना बियो बोसोर बोसोरसेयाव खेबसेलसो होनो माबानाय जायोना नोंथां हाननाय जायोना गयखौ
औ
औ नोंथां ओमफ्राय ग गय गायनायाव
गय गायनायाव एसे गोदान - गोजान गायबाय गायनानै ओमफ्राय हासारफोर होबा होबाय ए बेनिफ्राय आरो गयखौ गया गयखौ गायबाथाय माने गोबाव नेनांगौ बा नेनांगौ आरोना फिथाइ थायनो थाखाय आरो गयखौ बिराद आब बोर लानांगौ जायो। ओमफ्राय आरो गोदो गोदाय आबौ आबौआ आबै आबौ होननाय बायदिबाथ' गयखौ गिदिं गिदिं गायबाथाय माने बे गयखौ जाबाथाय खर' गिदिङो होननानै मिथिनाय मोनदों आरो ना नोंथां
आ
नंगौना नङा आंबो बारा मोनथिया आरोना नोंथां आबै आबौआ गोदो गोदायनिफ्राय माने मा मानिबोबोनाय ना मानिबोनायखाय एसे फोथायनायबो दं खोमादां आरोना नोंथां।
ओव
आरो गय गेजेर गेजेराव नोंथांमोना माबा मोनसे गायनो नागिरदों नामा?
ओ गायनायाथ मानसिफ्रा ओन्दो थालिर गायबा मोजां जायो होननानै
अ नोंथां अ नोंथां मोजाङानो सानदों नोंथाङा थालिर गायबा माने हाया थान्दा थायो होननाय खोनादों आरोना नोंथां माने गय बिफांफोरा एसे मोजां जायो होननानै खोनादों आरोना। आरो नोंथां गय गयखौ माने दै दै ब'फोराव गायजाया आरोना दै ब'फोराव गायनोबा गिबियावनो हा खोग्रोनांगोन आरो ना नोंथां हा खोबा माने हा खोनानै आरो बेखौ एसे हाग्रा दुहोनांगोन हाग्रा दुहोखांनायनि उनाव माने बे हागो हा खोगोदानावथ' गोबां जिबख्रि थायोना नोंथां आरो बे सिंनि हाखौ माबानाय जायोना। थिखोनाय जायो नालाय बे थिखोनाय जानायाव माबायो आरोना नोंथां उम मा होनो गोबां माबा गरम जायोना सिङाव हा सिङाव बेयो गरमा माबाबाथाय माने दंफां फुलिया एसे लोरला जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय नोंथाङाथ'
आमफाय र' ओ दे बुंलाय
नोंथाङाथ' बुंदों थालिर गायनो होननानै थालिर गायनायाव मा होनो
थालिर गायनायाव नोंथाङा मा थालिर गायनो सानदों
थालिरा ओ इदिनो सिनसाम्पा ओ जाहाजी बेफोरखौ गायनो सानदोंमोन आरो
नोंथां बिदि आरो ना नोंथां ओ जाहाजि सिनि साम्फायाथ' जाहैबाय बारा बेसेन गोनां नङा नोंथां गायोबा नोंथाङा अमृतसागर गाय अमृतसागरा मा माने फिथाइ फाननायनि माबायाव जा नायनिबो आरो फिथाइ फाननायनिबो बेयाव गोबां बेसेन दं आरोना नोंथां
औ
ओमफ्राय नों थाङा माबा मोनसे बुंनो सो सोंबावनो होननानै सानदों नामा
बा हासारा जेनबा ओ गोबोर हासारानो जायोना ना बेलेग एक्सट्रा हासार होदेरनांगौ
नोंथां बेखौ हासारनि बागैथ' आं बारा मिथिया नोंथां जोंहाथ' गायनाया गोबाङानो गायदों होमबाबो बेलेक हासार होना गायाखै आरोना नोंथां बे गो बोदखि हासारखौनो होनानै गायदों आरोना नोंथां आं होजायो खोमादां नोंथां हासारखौथ' आं बारा मिथिया नोंथां आरो मा आरो गयखौथ' बिराद आबदाल लानांगौना नोंथां आरो बेयो खेबसे थायबाथाय आरो गोबाव समनि थाखाय मोनो आरो ना नोंथां
नोंथांमोनाथ' से बिघा खावसे होनदों नामा नोंथां
औ औ
से बिघा खावसेयावथ' नोंथां ग गय फुलि जावायखानाय दं नामा नोंथां
गय फुलिथ' दं ओं एसे एसे दंसाबोआनो गय फुलिया‌औ
से बिघायावथ' थांनो हागौ नोंथां सेजौ बाजिसो फुलि थांनो हागौ
ओ
ओमफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे सोंबावनो सानदों नामा?
सोंनायाथ' ओमफाय जेनेबा बेखौ माबायदि जायगायाव गायनांगौ हावासि ना एसे एसे लांदां जायगायाव गायनांगौ गयखौलाय
नोंथां गयखौथ' हावासियाव गायबाबो मोजां जायो आरो
माबा मा होनो सान्दुङाव गायबाबो मोजां जायो आरोना नोंथां माने बिदिनो हावा सि नङियाव गायबाबो मोजां जायो आरोना माने बियो बारा दैबो नाङा बारा माबाबो नाङा नोंथां इदिनो गोरान गोरान गुबुन जायगायावसो गायनाय जाखायो नालाय
गावनो हारसिं दै बोनानै लानो हायो आरोना नोंथां आरो आं नोंथांनाव नोंथांनाव सोंनो सानदों आरो ना
औ बुं दे
नोंथां माने
नोंथाङा मा मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो? हेलौ नोंथां नोंथाङा मा फिथाइखौ जानो बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा मा फिथाइखौ जानो बांसिन मोजां मोनो
आंथ' फिथाइनि बागै फिथाइखौ बुङोबाथ' फिथाइनि बेलायाव आङो बांसिन गोथाव मोननाया थ' ओ थाइजौ आरो ओरैनो बाहेरा फिथाइ होनोब्ला आपेल आंगुर बेफोरखौ जायो बांसिन मोजां मोनो। आरो ओइ रैमालि होनो नामा रैमालि जानो मोजां मोनो।
आरो नोंथां मा होनो नोंथांमोननि जायगायाव मा फिथाइखौ बांसिन मोननाय जायो।
जोंनियावथ' लकेल हिसाबै बांसिन थाइजौ खान्थालखौनो मोननाय जायो थाइजौ खान्थाल। दाल आनारस ओ रैमालिनो ओमफ्राय मा बेफोरखौ बांसिन मोननाय जायो बाखिथ' आपेल आंगुरथ' मोननाय जाया खमला मोनो खमलाखौबो मोननो मोननाया
औ औ नोंथां आफेल आंगुर ओ खोनानो खोनानो मोन्नायाव गुसु जाय यावसो बांसिन जायो होननाय खोनानो मोनदोंना।
औ औ औ ओमफाय नोंसिनिथिं मा मोननाय जायो बांसिनलाय
जोंनि खिजायबो नोंथां बिदिनो जोंनि खिजायबो बिदिनो नोंथां रैमालि मोनो आरो आफ आफेल लांगुरथ' मोननाय जाखाया नालाय नोंथां जोंनियावबो गरम जायगासो बिदिनो ओ थाइजौ मोनो खान्थाल मोनो आरो लेरख' ना मा होनो नोंथां लेरख' ना‌ लि थुखु होनो नोंथां बेखौ मोनो आरो मा होनो बिदिनो खायफा खायफानि न'आव दालिमफोरबो मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ औ औ उम
बेनिफ्राय नोंथाङा दाथ' गरम बन्द मोनबाय नोंथां गरम बन्द'आव अबेबाफोर बेरायहैनो सानदों नामा?
बेरायनायाथ' सानदोंमोन साननाया ओइ खाथियाव बेरायनो सानदोंमोन ओ अरुणाचल खाथि जायोना जोंना
औ औ नोंथां औ माने नोंसिना अरुणचल खाथि जायो आरोना नोंथां।
आ औ। होमबा देना आं बेखौनो सोंहरदोंमोन गयनिबोगै सोंहरदोंमोन नोंनाव
औ औ नोंथां एसे नोंथांजों रायजलायनानै गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय आरो ना नोंथां।
ए आंबो मोजां मोनदों दे।
दे होनबा नोंथां। माला माला दस मिनिद जाखोथाय बिमाबो दानथ' ज